ए आं दहाय खोनाबाय थादोंमोन नोंनिखौ?
अ ओरैसो थांगारबाय नङा मोनसे ।
मानो लायरायबाय थानांगौ मोन ।
अ खो-खोनायाबा बोरै रायलायगोन दा
हाबाबो रायलायबाय थानांगौ बै खमाल' खारबाय थानानै माबा नांगौ नालाय।
औ औ औ।
माबा जानानै थागोन आरो।
औ दालाय माथो खामदो?
हा?
दायो मा खामदों?
ओंखाम ओंख्रि संदों।
ए मा ओंख्रि संखो?
माबासो आलुजों सवाबिन।
अ दहायलाय माथो ओंख्रि जानाय?
हायो माबा जोगोनार ओंख्रि ओमफ्राय माबा आलु बाथोनमोन।
उम उम जोगोनारा अमा बेदरजोंसो गोथाव जायो।
औ अमा बेदरजोंसो गोथाव जायोथ' आरो। गैया जोंहा मोनजाथ'वा बेदर।
ए मानोबा?
बेवाय माबानाय दं बेखायनो मोनजाथ'वा। बेवायखौ मादों आरो। बेवाय गोमादों जोंना।
अ -अ -अ -अ गोबाव जायाखैथ' होमबालाय अ सप्तासे जा जायाखैदां होनबा?
ओहो। जायाखै सारादुआनो जायाखै
बेमारफोर जादोंमोन ना मा?
हा
बेमारफोर जादोंमोन?
ओंं बिदिनो बर'नि फिसा जौ लोंबाय थायोमोन नालाय।
अ -अ -अ बांद्राय लोंबायदां?
उम
औ हिन्जावलाय लाबायमोन?
औ ओन्दै दंमोन।
ए उम - उम - उम
हिन्जावसा।
औ बांद्राय लोंबा बिदिनो जायो आरो।
उम
उम
नोंसालाय मा मा ओंख्रि?
जोंहा दासो संनायनि लाहार - फाहारखौनो लाथ'वाखै नामाथाय। है नासो नासो जागोनदां नाजों ओमफ्राय बेै नारजिखौ फ'
औ
उम
दहाय रायज्लायबाय थाबाय नोंनिया एखे खोनाफैगासिनो नोङो हेलौ हेलौल' होनगासिनो ना
औ
बुङालासिनो मानो
थां थांलाय- फैलाय बायहेरायाव थांलायलायबाय आं।
नेतआ बेदिनो जायो।
औ ओरैनो थांगारोना नङाबा।
उम।
उम।
दहाय सानावलाय मा मा जानाय।
दहाय सानाव जोंनिया ओंख्रिया मा ओ र - र - र - र ।
दालिसो मोनदांलै दालि दालि दालि ओमफ्राय आलु बाथोनमोन। उम।
जायगा
जोंना उदालगुरि।
ए अदालगुरि।
नोंसि औ नोंसिना चिरां न'। उम। माइफोरालाय गायखांजोबबाय ओमफ्राय?
माइआ गायफोर गैया खोथियाखौनो फुनो मोनाखै जोंहा।
अ दैयाथ' दैयाथ' दंदां उम उम उम। उम बिराद अखा हादोंमोनबा दाख्लै साननैसो।
दाबो फ्रिफ्रि थाइफ्रि हाङोआनो।
ओ।
दहायबो हादोंमोन।
अ
नामा
गैयाथ' जोंनिथिंजाय माथो अखायानो मोजां नि हाला दिनैबोथ' सान्दुंसो बिराद सान्दुं दिनै।
आयौ नोंसालाय गायबाय?
गायथ'वाखै दा बुद दा बुदबारफोरावसो जाहैगोनदां।
हा
दा बुदबारावसो जाहैगोन दां होनदों।
एहे उम उम नोंसोरनि थाब गायिखोमादां हाय ना ना गायबाय सोरबा
गायबाय गायनायालाय सोरबा सोरबा जाय दै मोनदों थारमाने देग्लाय दैनि एसे माबा जादों आरो।
मा
मा होनगोन बेखौ दै मोननो नागिराखै नालाय। अखायाबो औ अखायाबो मोजां रोखोमनि हायाखै। आरो दंग'जोंबो
माथो अबेथिंबा अबेथिंबा दै बाना जालायलाय
अ दै बानायाथ' ओरैजाय गैयाथ' जोंथिंजाय
नोसोरनिथिं होमबालाय नांथ'हैयाखै खोमा
बेबायदिनो ओमफ्राय जिफोरलाय दायो।
हा
जि दायो
दानाय जाथ'वाखै गैया दालाय अखा बोथोरना
जिथ' दानो रोंगौ ओम मा मा जि दायो?
ओरैनोनो आ माबा गामसा फालि
गाम आ गामसा फालि आगर आगर खौ रोंजोबोन' एरनो
ओ बे एरनायफोरखौ हायो बै माबा साबासै एसे खस्थ' जायो आरो दा माबा हाया आगरफ्रा एसे गोबाव लायोना
औ औ
दानायाव एसे खस्थ' जायो थाब हानो नागिरा
औ मा मा आगरथो एरफेरखो नोङो
खोनाबाय हाय
खोनाबाय दायो
रोमै रोमै खोनादों
ओम टावाराथ' माथो फुलनो दं आंना टावारा फुलानो दं होनदों
ए आंनाबो दङथ' ओमफ्राय बेयावथो मानो बिदि जायोथाय औ खोनादों रोमै रोमै खोनायोमोन आरो
अ अ मा मा आगरथ एरखांखो होनदों
हा
मा मा आगर दाखांखो नोङो
गोबावथारसैहाय आङो
औ गोदो सिख्ला समावसो दायोमोनदां बांसिन
औ मा मा आगरखौथ' मिथियो
बेरनाया उखुन्दैया हाबलायलायबायसो मेगनाव गेसाबो जोबना होदों
ए ओम ओम आगरनि नाम बुंनो हागोन ना
हा
आगरनि नाम बुंनो हागोन
नो नोंबो हायो नामा दानो
आंथ' हाया हानायालाय दायोलै
ए
आगरनि नामखौबो बारा मोजां मिथिजोबा आं दाउसा मोख्रेब हाजो आगर फारौ मेगन बिदिखौल' मिथियो आं औ ओम
बिमायासो बिराद सापद होलांनाय दङ आंनाव लेखा
ओम ओम ओम
आलदा आलदा गावबा गाव दाननो नालाय
ओम ओम नोंस्राबो बाथौआनो दां न'
ओहो जोंहा ब्रह्मसो
औ औ बार बाथौनि माबा जि आइ टेक मोननाय आगजुफोरखौ मिथिगौ मा मा
मिथिलाय मिथियो एसे खोनथाफिनदो
गाननाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओमफ्राय दामग्रा आगजु दोरोङारि दामग्रा आगजु होनबालाय आं बुंसै
आं खोनासंसैब्रा ओं ओं ओंखाम ओंख्रि एरदोंनालाय नों हरगोन नालाय नोंनिफ्राय बांसिन नांगौब्रा
औ नंगौ नंनायालाय
ओ जाग्रानिफ्राय एम्फौ लाथा अनला ओंख्रि ओमफ्राय ओरैजाय गोखा नारजि
ओमफ्राय मा दंबायोमोन ओंख्रिया ओमफ्राय
खोना औ नाफाम नाफाम नाफाम न खोनायाखै ओंख्रियानोथ मा होननाय नोङो औ खोनादों खोनादों
मोजां खोनाया नोंनिखौ
ए खोनबाय दायो
औ दा खोनाबाय
नाफाम, नारजि एम्फौ लाथा अनला
ओमफ्राय मा दंबायोमोन
नारजि अमा
अ नारजि अमाखौ बुंबाय नारजि अमा ओमफ्राय अ सबाइ साम' उम सबायजों दाउ सबायजों साम'आसो मोनदों दा माथ
साम'आ मोनदों सबायजों साम मोन
हा ओमफ्राय ओमफ्राय लोंग्राया जुमाय गिसि जुमाय गोरान माइब्रा जुमाय मा होनदों
नोंलाय लोङोना लोङा
लोङोब्रा
मालाय बाजैआनो संखायो खोमा।
है संबांनो नागिरा नैबे माबा माइ गायनायनि थाखायसो संना दोनदों।
ए
ओमफ्राय ओरैजाय गाननाय जोमनाया दख'ना बिहु ओ आर'नाइ गामसा।
अ ओमफ्राय ओरैजाय दामनाय देनाया खाम, सिफुं, जथा, सेरजा जत ओ जाबस्रिं
ओं ओमफ्राय
माखासे बुस्थुखौ बानायनो रोंबावलासो सोरबा सोरबा।
औ। ओमफ्राय बै हिनजावफोर खानायाव लालायलायिदि बेखौ मा होनोमोनथाय?
खंगना।
अ गंगोनना गंगोनायाबो मोनदोंथ' न।
उम।
उम-उम- उम बेखिनिया अ।
बै मोनसे जे गवार औवाजों बानायो
थर-थरखा ना मा होननायाना।
नङा थरखा नङा। बै औवानि जे मोनसे रलै नामखौ
गोलावाना?
गुवार।
गुवार।
उम मोनसे माबाजों ओरै।
अ जाथ'सिनदांदै नै टाइमा खोनादों।
ए। दे।